मा खबरमोन
दङ नोंथां मोजाङैनो नोंथांना मा खबर
आंबो मोजाङैनो दङ
नंगौ नोंथां।
औ न'खरावलाय मोजाङै दङबा?
दङ नोंथां मोजाङैनो दङ।
उम
दे बिदिब्ला नोंथां न'खरनि सायाव एसे सावरायनि
दे दे
नोंथाङाथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ न'खर होनोबाथ' जोङो बेवहाय बिमा बिफा बिफं बिनानाव लोगोसे ओ न'निनो गोदोर जायखौ जोंहा आबै आबौ होनना बुङो एबा दादा आमाइ बेफोरोजों लोगोसे जोंनिया न'खर जायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नंगौ
स' नोंथांमोननिथिं मा रोखोमनि ओ मा रोखोमनि न'खरखौ खुङो होनना नोंथाङा ओ मोनो मिथिगौ
औ जोंनियावहायथ' औ बुंनो हागोन जोंनियावहाय ओरैनो औ औ
औ
न'खर होनब्लाथ' नोंनो बुंखाबाय नङा होमबा बिदिनो न'खर होनोब्ला बेवहाय बिमा बिफा फिसा फिसौ बिबै बिबौ गासिखौबो लानानै गंसे न'खर जायो
नंगौ नोंथां
आरो बे न'खरखौहाय न'नि गारजेन माने जाय बिफा आरो जुदि बिफानि बिफा बिबौआ बोराबा बेनो सालायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ आरो बेनो न'खरनि मोजां गाज्रि गाससिखौबो साननानै न'खरखौहाय मोजाङै सियै दैदेनलांनो थाखाय गासिबो बिबानखौ खौ लानानै बेनो माने दैदेनलाङो आ ओ
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबाङैनो न'खरनिनो गेदेर जेनेबा जों बुंनो थाङोबा बिमा बिफा बिसोरनो जों न'खर सालायनायाव ओ हेफाजाब होयो आरो लोगोसे बिस बिसोरो ओ जोंनिया बांसिनखौनो नुनो मोनो ओ हौवाफोरा जोंनिया गुबुन जायगायाव खामानि मावो एबा फालांगि मावो आरो न'खराव थानाय बिमा बि ओ बिमाया माने ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया माने दाउ अमा बायदिसिना फिसिनानै ओ न'खराव रांखावरि खामायो बेजोंनो न'खराव माने जोङो नांगौ बुस्थुखौ एबा नांगौ मुवाफोरखौ जोङो ओ बायनानै लायो आरो नांगौ मुवाफोरखौ जोङो ओ सुफुंनानै लायो माने नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमै माने ओ रांखावरि खामायो न'खर गंसे सलायनो थाखाय
नंगौ नोंथां नों नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जे न'खरनि गाहाया जेनेबा फालांगि आबाद जिखुनु मावनानै दैदेनो आरो बेजोंनो लोगोसे जे हेफाजाबारि रां खामायनाय बायदि न'खरनि जे बिमाया बिदिनो दाउ अमा फिनानै गावनि जे न'खरनि गोनांथि जे जानाय संख्रि बानलुफोरखौ एसे बायनानै आरो गाननाय जोमनायफोरखौ बायनानै जे न'खरनि गाहाय खौहाय हेफाजाब होनाय बेफोरखौ नुयो आरो औ जोंनियावहाय बांसिन न'खरखौहाय आबाद मावनानै खुंनाय जायो नालाय
नंगौ नोंथां।
औ बे आबाद मावनायाव हाय बिदिनो हालौनाय माइ गायनाय इफोरबायदियावहाय न'खरनि फिसा फिसौफ्राबो ए खम थानायावहाय हेफाजाब होयो आरो
नौ नोंथां जोंनि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जेनेबा बांसिनानो गोबाङानो फालांगिजों लोगोसे ओ फोथाराव आबाद मावनानै जोङो ओ न'खर सालायनाय जों नुनो मोनो। बेवहाय ओ जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायाव जोङो गोबाङैनो गोदोनि दिननि बादिनो जोङो ओ हालेवनानै जेनेबा नांगोल दो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
आरो गोबां दानियाथ' ओ मा ओंखारबाय जोंनिया उम ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय नङा होनबा नों
औ बिगियानि आदबजोंहाय मावनाय
आदब खायदाजों जेनेबा जोङो ओ थाबैनो जेनेबा जोंङो आबाद फोथारखौ माने फोसाबनो हानाय रखम जों बा गोबाङैनो मा ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
औ नंगौ नोंथां
जोंनिजोंबो बेबायदिनो जोंनि औ जोंनिजोंबो ओइ गोनो फोरिया आदबजोंहाय मावनायखौनो बांसिन नुबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ दुब्लि बारिफोरावहाय फ्रायैनो नांगोलजों हालेवनाय आरिनाय बेफोरखौहाय नुनो थांमार थांबांला
नंगौ नोंथां
औ आरो माइ गायनायावबो आथिखालावहाय गोनोखोआरि आदब जेनेबा मेचिनजों गायनाय आरिनाय बेखौबो एफा एनै नुहांबाय नाथाय नाथाय बेफोरो बांद्राय फैयाखै जोंनियावहाय
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ एफा नुनो थाङा नाथाय दाब दाब जोंनि ओनसोलनि खाथिफोराव बेखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोंनिया माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो हानाय जायो बे समावबो जोङो गोनोखो आरि आदबजों जि गोदान गोदान जोंनिया ओ माइ हाग्रा आगजु माइ हाग्राफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनसै आरो नोंथां मिथिगौना अ गोदो गोदाय जोंनि न'खरफोरा गोबां बांसिनानो मामोन जेनेबा अ थोरिनि न' थोरिनि न' आरो मा ओ औवाजों बानायनाय बेराखौ जोङो ओ हाजों लिरनानै बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां दानिया जोङो गोबाङैनो माने अ थिं बाहायनाय आरो लोगोसे जोंनिया इथा बायदिफोरखौ बाहायनानै जोङो न'खौ लुनाय नुयो नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा जायगायाव मा रोखोमै न'खौ लुयो नोंथाङा फोरमायनो हा
नोंगौ नों मोजांखौनो सोंदों जोंनिजोंबो बिदिनो माखासे सम सिगां बिदिनो थुरिखौहाय हानानै फोराननानै थुरिनि उखुम फोलाबनानै बिदिनो लुयोमोन आरोखि आरो गोदो जोंथ' बांद्राय नुवाखिसै जे गोदोनि जे आबौ आबौमोनहा खोन्थायोमोन थुरिनि न'आवहाय दानि जे थिंजों लुनाय गोदान आदबजों लुनाय बेफोरनिफ्राय थानो बिराद मोजांमोन होननानै आबै आबौमोनहा खोनथाला
नंगौ नोंथां ओ बि बिदिनो जोंनिथिंबो आबै आबौमोना खोन्थायोमोनदि गोदोनि न'फोराव माने थोरिजों बानायनाय न'आ आह जोबोद अ माने बेखौ बुङोबाथाय मा बुंगोन आह जेनेबा अ थान गुसु आरोना जे ओह गुदुं बोथोरफोराव थानानै मोजां जायोमोन। माने गुसु गुसु मोनोमोन आरो नों
औ नंगौ नोंथां आरो बेनिफ्राय एसे जोंनिजोंहाय दै लोमोमोन नालाय
औ नोंथां
बेनिखायनो एसे बैसां बानायनानै लुनायबो नुयोमोन आरोखि
औ नोंथां नोंथांमोननिखि होमबानिया माने दै्लां बोथोरफोराव एसे दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो न' नोंथां
औ नुयोमोन नुयोमोन नाथाय दा दै बानाया एसे खम जाबाय आरोखि।
औ नो नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ नोंथां
औ दे बुं दे
जोंनि ओनसोलाव जायगाफोराव इमान ओह बाराद्राय जोङो माने दैबाना जानायखौ नोबाङा मानोना जोंनि जायगाया एसे गोजौ जायगायाव दङ नालाय स' दैबाना जानाया एसे खम जायो आरो जोंनिथिं। बेनिखायनो एफा ओरै जौस्रां बायदिसिना बानायनानै थानायखौ जोंनि ओनसोलाव माने नुनो थाङा आरो।
औ औ नोंगौ जायगा लायै जायगा एसे आलादा आलादा जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
उम
नों ओ नोंथांमोननि औ बेखौ बुंनाय
दायो नोंहा मा खालामगासिनो?
ओ नंगौ नोंथां आङो दा न'-न'आवनो जना दङ नोंथां
अ ओरैनो खामानिफोरा
खामानिफोराथ' दासान्दि जेबो ओ गैथ'वा दासान्दि माने ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ
जोङो न'खर बुङोबाथ' जोंनिया न'खराव जोंनिया मा बुङो ओं ओंखाम ओंख्रि संग्रा न'खर थायो नङा होमबा नोंथां स' बे न'खौ जोङो इसिं न' होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ आरो थाग्रा न'खौ जेनेबा जोङो गुबै न' न'मा न' होननानै बुङो नोंथां।
औ औ दे होमबा ना नोंथां!
औ नोंथां बिदि बिदिब्ला जोङो ओ औ उन समाव रायज्लायफिननोसै दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दा